हेलौ औ औ आं मोजाङैनो दङ।
नोंथां खौ आङो मोनसे खोथा सावरायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गुबै जामुं सामुनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना? औ साम'खौथ' जोङो बर' सुबुंफोरा बयबो जायो नङा होमबा? नोंथांमोननि ओनसोलावबो साम'खौ जायोना?
औ जायो।
सामुखौ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा रोखोमनि मोननाय जायो?
ओ जोंनियाव बै सामु थुमफ्रुखौ मोनो। ओमफ्राय ओ सामुलादाय सामु लादायखौबो सम सम मोननाय जायो। ओ बेखौ जों फोथार एबा फुख्रिफोरनिफ्राय बुथुमनानै लानानै फैयो न'आव। औ बेखौ लाना फैनानै साननै एबा सानसे सोमना दोननानै ओ बिखौ जेनबा साफा खालामो आरो बिनि ओ बिनि सम'नियाव जि बे खोबग्रा मोनसे जिराद थायोना? बिनि मेगनखौ खोबग्रा औ बिखौ बोखारबाय बिनि ओ उननि बाहागोखौ दान ख्लाबनानै बेखौ फिन आरोबाव सुनानै सोमनानै दोनो दैयाव ओमफाय बिनि उनाव ओ सा सोरबा सानसे दोनो। ओ सोरबा साननै गाहाम सोमना दोनो। बिनि उनाव ओ सबाय एबा दालिफोरजों बेखौ संनानै जायो। ओ गिबियाव संनायनि सिग गाङाव एवफ्रानग्रोनानै लायो। ओ बिनि जिहेथु दै हाबनानै थानाय बेखौ फोरानखांनायनि उनाव ओ बिखौ फिन ओ सबाय ओ दालि अनला खारै ओ एबा जारिफोरजों संनानै जायो नों थांमोननि ओनसोलाव माबायदि जानाय जायो
जोंनि ओनसोलावबो साम'खौ नोंथांमोननि बायदियानो जानाय जायो गिबियावनो जोङो फुख्रि एबा अबेबा फोथारनिफ्राय जोङो खननानै लाबोयो। जुदि बेफोराव मोनाब्ला जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनानै बेखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि मैला हाफोरा गगारजोबथों होननानै बिनि उनावहाय खानायै फुङावनो जोङो बिनि दाखोनखौ जोङो गारनानै साफानो जोङो बै लेबुजों खारजिफोरजोंहाय नानै बिनि खिथुखौ दाननानै जोङो बायदिसिना मैगं ओंख्रिजों जेरै हाय अनला ओंख्रियानो होन अयबा मुदुफुल ओंख्रियानो होन सबाय ओंख्रियानो होन दालि ओंख्रियानो होन बेफोर बायदिसिना ओंख्रिजों जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदि सख्लायैसो नानै जानायनि अन गायबो ओनसोलफोरावहाय साम'खौ जोङो रुनानै जिरख'नानै जानाय आदबखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो सामु लादाय होनो जे बेखौ जोंनि ओनसो सोलाव बिनि दाखोनखौ देख्लानानैहाय बिनि मोदोमखौल' जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे साम' लादायखौहाय माबायदि जायो? एसे फोरमायहरनाय
जोंनियावबो बिदिनो ओ बिनि दाखोनखौ बोखारनानै बिखौ एरख'नानै ओ मैथाफोरजों संनानै जानाय जायो आरो। आरो साम' फिथाखौबो ओ खायसेया रुनानै बिनि ओ मोदोमखौ दिहुननानै ओ मैथाफोरजों बा आलुफोरजों एवनानै जायो।
औ नोंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसो सोलाव साम'फोरखौ गोबां मोननाय जायो ना जाया
औ औ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो दुब्लि फोथाराव
ओम
मेसेङाव ओरैनो फुख्रिफोराव अबावबा फुख्रिफोराव मोननाय जायो बांसिनानो मोननाय जाया माब्लाबा समाव मोनो माब्लाबा समाव मोना औ बबेबा फुख्रियाव मोनो बबेबा फुख्रियाव मोना फुख्रिबाबो गासैयावबो मोना ओ बबेबा मोनसे फोरावल' मोननाय जायो आरो औ दैज्लाङावबो फोथारफोरावबो गासैबो दैज्लां समावबो गासैबो फोथारावनो मोना बिबो बबावबा थायो बबावबा थाया नालाय ओमफ्राय गासैयावबो मोननाय जाया आरो अबेबा अबेबा दाबसे दाबसेयाव मोननाय जायो आरो
नोंथाङा साम' लादायखौ ओ माबे माबे समाव मोनो होननानै मोनथिगौ
आङो दैज्लां बोथोराव
औ जेब्ला अखा अखा हाजेनो बे समाव बांसिन मोनो नङा होमबा नोंथां
औ जेब्ला अ अखा गोलैयो अब्ला बिसोर हा सिंनिफ्राय ओंखारबोयो ओ जेनेबा बि सोरो फिसा हो फिसा जायनो थाखाय
औ नंगौ
बा बिसोरो ओंखारो आरो
नंगौ बे साम' लादायखौ औ नोंथाङा फुख्रिफोराव थानाय नुयोना ना ओरैनो एसे थौले जायगायाव थानाय नुयो
ओ फुख्रियावब्लाबो माने एसे थौले आरो जायगायाव। ओ जिं जेनेबा फु ख्रिनि जिङाव बियो बेफोरबायदियाव फैनानै थाफैयो आरो फोथारफोरावबो बिसोरखो गेजेराव फोथार गेजेराव मोना। बे जिं आलि जिं जिंआव बिसोरो ओ अबाव बा हाग्राफोराव बिसोर बासथाबनानै थायो आरो। बे हाब्रुफोराव।
जाहा गोदो गोदाय सिगां समनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङ जे जोङो सामु जायोब्ला मोनसे बेमार हामो होनना बे मा बेमारनि थाखाय सामु जायोब्ला मोजां?
औ गोदोनि मानसिफोरा साम जायोब्ला ओ मेगननि जे पावार बियो थाङा होननानै माने पावार जायो होननानै फोथायोमोन आरो।
औ
बेनिखायनो मानसिफोरा माने ओ-सामुखौ जायो माने खायसेया फोथायो खायसेया फोथाया। ओ थेवब्लाबो माने गोदोनि मानसि सिफोरा बेखौनो फोथायोमोन आरो। आंबो फोथायो।
नंगौ
औ
जोङो लैथोआव साम मोनोना मोना नोंथां?
ओ लैथोआव ओ-सामु मोनो बे उम जे खंख सामु।
औ
बेखौ मोननाय जायो
खोनानो मोनो जे लैथोनि सामुआवहाय मुखुथा मोनो होननानै नोंथाङा सैथो नंगौ सानो ना?
ओ
जों खोनायो जेन-
औ आं खोनादों खोनायो खोनानाया। ओ थेवब्लाबो नुवाखै आरो ना। मानसिफ्रा फोथायो आरो बे बेयाव मोनो होननानै।
औ
नाथाय मेगनजों नुनो मोनाखै आरो
औ संकनि आसानबो बानायनानै गाननाय नुयो नङा होमबा नोंथां।
औ ओ संकनि आसान औ आसान
दे बुं नोंथां
ओ संकनि आसानबो बानायनानै गाननाय नुयो लोगोसेनो ओ बेखौ माने ओ-मिसिनजों दाननानै गानहोनाय जायो आरो। ओमफाय बेखौ जेब्ला आसानखौ गानो ओ बायागौ मानि बिखौ बखनो मोना होननानै फोथायो आरो मानसिफोरा
नंगौ नोंथां
औ जोंनि जायगायाव
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव औ हेल'।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो फोथायो नामा।
जोंनि ओनसोलावबो। फोथायनाय दङ बे संकनि साम'खौ। औ गाननायनि उनाव खुफिननो मोना होननानै औ। जेब्लासिमहालागै बाया अब्ला। सिमहालागै गानबाय थानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावबो। नोंथांमोननि आथिखालाव सामनि बे सेना दा समाव माबोरै सोलिगासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनो हागोन ना।
औ जोंनि ओनसोलाव ब्रैजि बाजि बिनि गेजेराव सोलिगासिनो
औ बे साबुननि फालांगिया नोंथांमोननि बाजाराव मोजाङैनो सोलिय ना
ओ जोंनि ओनसोलावथ' ए बिदि मोजां नङा मा्लाबा माबा मोनो मा्लाबा मोना आरो
औ। नोंथाङा साम'खौ मा मा ओंख्रिजों जायोब्ला गोथावसिन जायो होनना मिथियो।
दालि दालि खारैजों ओमफ्राय अनला खारैजों जायोब्ला गोथावसिन मोनो आरो साम'खौ।
खायफाया बे जारि नामसि औ हेलौ
नोंथाङा माबायदि जाना मोजां मोनो।
औ आङो साम'खौ जोङो अनलाजोंबो जानानै गोथाव मोनो आरो सबायजों साम'जों साबसिन होननानै खोनानाय मोनो आरोना गोथावसिन जायोनो सबायजों साम'जों। खायफाखौ जोङो जारि एबा उसुमैजों। जानाय नुनो मोनो नोंथाङ
औ।
उसुमैजों जानायखौ खोनाफेरबाय ना।
औ खोनादों।
औ। साम'खौ नोंथाङा मा मा गाबनि नुफेरदों।
ओ। एसे गोसोमहां।
औ खायफाया एसे औ
खायफा एसे हा गाबनि बायदि जायो आरो।
औ। फांसनानोसङ औ लैथोनि साम'खौ गुफुर होननानै मोनथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ मिथि
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोन्थ'लायसै सानैबो
औ जागोन दे नोंथां
दे